औ मा खालामबाय ओरैनो नोंथाङा दा?
आं दं नोंथां जिरायनानै ओरैनो।
औ नोंथां। ओ नों थां जोङो बिदिब्ला दिनै ओ जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय बा दानाय लुनाय माबा
माबायदि दायो बा माबायदि गानो जोमो जोंनि बर' हारिया नामा नोंथां? औ नोंथां सावरायनो हागोन दे।
औ नोंथां। जोंनि गाननाय जोमनाय बा दानाय लुनायाथ' जोंनि ओ गोनांथार जोंनि सुबुंफोरनि नङा होनबा नोंथां? औ। जोंनि दानाय लुनाय होनोब्ला जोंनि ओ दोरोङारि समनि बा गोदोनि सम समनि आरो आथिखालनि समनि गोबां फाराग दङ आरो नोंथां। जोङो गोदोनि समावथ' जोंहा आबै आबौमोना न'आवनो ओ जि दाग्रा आगजुफोरखौ बानायनानै बा जोङो खुन्दुं खौबो न'आवनो औ नंगौ खुन्दुंफोरखौबो न'आवनो दिहुननानै दायोमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो अन्थाइ मुगायाव थ' जोंना गाननाय जोमनाया गैयामोन आरो नोंथां औ बेनि उनावसो जोंना गाननाय जोम जोमनाया जादों जोंनि आबै आबौ बा आजै आजौमोननि समनिफ्रायसो जोंनि आबै आबौमोना एम्फौ लाथा फिसिनानै बिदिनो ओ फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुनोमोन नोंथां जायखौ जोङो इन्दि खुन्दुं होना बुङो आरो नोंथां बे इन्दि खुन्दुंनिफ्राय जोङो दिहुननानै जोङो जिखौ सोंना लायो सोंना लानानै दानाय जायोमोन आरो नोंथां बिदिनो औ नंगौ जोंना इन्दि हियानो बांसिन। सोलियोमोन आरो नोंथां बै समाव।
नंगौ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
गौ जोंनो जि दानो थाखाय माखासे आगजु नांगौ जायो आरो नोंथां जेरै जोंनो साल खुन्थाफोर नांगौ जायो लोगोसे जोंनो खुन्दुं सानो थाखाय सोर खि जोनथोर नांगौ जायो आरो नोंथां औ लोगोसे जोंनो ओ ओ साल नांगौ रासो नांगौ आरो बिदिनो गोबां गरस्रि आगर एरनाय बायदिसिना नांगौ जायो आरो नोंथां जोङो औ बिदिनो न'आवनो बानायनानै आखाइजोंनो बानायनानै जोङो गानोमोन आरो नोंथां दानाय लुनायखौ जोङो दिहुनोमोन लोगोसे ओ जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायाथ' ओ लांगा दख'ना लोगोसे ग्रं दख'ना दोङो नङा होमबा नोंथां औ नंगौ औ बेफोरखौनो जोङो जोंनि बर' आइजोफोरा दायोमोन आरो नोंथां जोंनि आबै आबौ मोना बा आजै आजौमोना आगरफोरखौ जोबोद समायना समायना बेर खां होना गालांदों औ एरोमोन आरो जोंना जोंनि आगरफोरा ओ मा मा दङ बिदिनो नोंथाङा मिथिनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन। जेरै बेयाव खासि खासि हाग्रा खासि आगरबो दोङो खासि हाथाइनि आगर औ दाउ मेराइ आगर
औ। नंगौ नोंथां।
ओ जोदौ आगर सिख्रि आगर औ बायदिसिना सिना आगर दोङो आरो।
औ नोंगौ नोंथां बेफोर आगरखौ जोंनि आबै आबौमोनहा ओ सावगारिफोरखौ नायनानै बा जोंनि अख्रां सायाव बिरलांनाय दाउफोरखौ नायदावनानै बिसोरनि महरखौ नुनानै ओ गावनि गोसोआव लानानै एरखां खाङोमोन नङा होमबा नों थां औ गावनि जि दानाय फोराव आरो बिदिनो ओ जोंनि गोदोनि ओ गोबां रोखोमनि गाबफोरखौ जोंनि आबै आबौमोना बिफां लाइफांनिफ्राय फिथाइ सामथायाइनिफ्राय बिफांनि रोदाफोरनि बेखौ ओ दिहुननानै जोंनि जिफोराव गाब फोनोमोन आरो नोंथां नङा होमब्ला औ नंगौ नोंथां नोंथां नोंथाङा ओ जि दानायाव मा मा आगजु नांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
हागोन नोंथां। बेयावथ' गुबैयै जोंना औ गुबैयावथ' थ' जोंनो सालखुन्थाखौ बे सालखुन-सालखुन्थाखौ नांग्रोगोन आरो
औ नंगौ नोंथां।
स नांगोन मा खु, औ जतर आरो सोरखि आरो बायदि बायदि बायदि मुवा नांबावगो जायो आरो। औ नंगौ नोंथां आरो बेयाव जोङो बर'नि जे ओ आर'नाय फालि बे खौ जोङो गोबां गाबहोनो हायो आरो। जेरै गोथां, गोमो, गुफुर गोसोम बायदिसिना गाबहोनो हायो आरो जोङो।
औ नंगौ नोंथां औ।
खैना खैना खैना गोदान हाबा हरनायाव एबा बिलाइ हरनायाव गानहोनाय दख'ना थावसिखौ बेखौ बेखौबो औ गोदो बेखौबो जोङो गो गोदो न'आवनो दायोमोन आरो बेयो गोजा गोदजा गाब एबा मैथा खालारनि गाब जायो आरो बेयो। औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो ओ जोंनि दानाय लुनाया गोदोनि माबायदि दायोबामोन दा माबायदि दायोमोन एसे सोलायलांजोबनो हमबाय नङा होम बा नोंथां जों जेरै गो दो आखाइजोंनो बानायोमोन बा न'आवनो आगजुफोर दानानै जोङो सिफोरखौ दानाय जायोमोन। नाथाय दा जों आथिखालाव नुनो मोनो बांसिन न'खरावनो मिसिनजों दानाय नुयो आरो नों थां औ। मिसिनजों दायोब्ला जोंना खम समनि गेजेरावनो गोबां जि दानो हायो नङा होम बा नोंथां? औ जोंनि माखासे जि दाग्रा दारिमिन थ' ओ दारिमिनफोर दङ बेहाय जोंहा मिचिनजोंनो दानानै सानसेयावनो गोबां गोबां जि दिहुननानै फालांगि खालामनो हायो आरो नोंथां। गोदोनि समाव जों जेब ब्ला सालजों दायोमोन बे समावथ' जोंना ओ गांसेयानो गोबां दिन सम लायोमोन आरो नङा होमबा नों जोंहा थाब नो हायामोन नेनांगौ जायोमोन फालांगि खालामनायाव एसे असुबिदा दा जायोमोन आरो नङा होमबा नोंथां औ। नोंगौ ओ नोंथाङा
ओरैनो मा मा खुन्दुंनि सायाव ओ खुन्दुंनि बागै मिथिगौ एसे बुंनो हागोन नामा औ नोंथां जे खुन्दुङाव होनबोलाथ' मास्रास थायो पलिस्टार थायो
थां
नोंगौ आरो बायदि बायदि रोखोमनि खुन्दुं थायो आरो आंबो एफा मोजाङै मिथिजोबा।
औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोंना औ नंगौ नोंथां जोंनाथ' ओ बै खुन्दुंआनो जाहै बै जोंना इन्दि खुन्दुं नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे जोंना माथा दङ जोंनि माथाफोरखौ जोङो माइदि होनांगौ जायो आरो नोंथां माइदि होयोब्लासो जोंनि जेआ एसे गोरा जायो बा थाबनो जवा बा राफोद जायो आरो जों गाननो थाखाय मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां बिनि थाखायनो जोङो माइ खौ होनांगौ जायो माइदिखौ जोङो ओंखामखौ एसे संनानै गेफे खालामनानै लायो आरो नोंथां गेफे खालामनानै बेवहाय सोमबाय जोङो सोमनानै ओ जि खुन्दुंखौ जोङो बुस्रोनानै सान्दुंडाव फोरानो आरो नों माइदिफोरखौ बेनिफ्राय जोंना खुन्दुआ एसे फिस्ला टाइपनि जायखौ जों पलेस्टार बुङो ओ बेयो दङ आरो नोंथां बेनिफ्राय जोंनिया माखासे फुथिया खुन्दुं होनायबो दङ लोगोसे मास्रास ओ बेफोरबायदि खुन्दुंफोरखौनो जोङो दानाय जायो आरो नोंथां जोंनि बर' आइजोफोरनि गाननायाथ' जोंना दख'ना जाहैबाय नङा हबा नोंथां दख'नाया जोंना बर'फोरनि गुदिया ओ गाबानो जाहैबाय जों गोमो नङा होमबा नोंथां बर'फोर आइजोफोरनिया आरो लोगोसे जोंना हौवाफोरनि ओ गाननायाथ' जोंना गामसायानो जायखौ जोङो गोथां गाबनि गाननाय जायो हौवाफोरा औ नंगौ नोंथां
बेफोर गनायजों जों बर'रिखौ जोबोद समायना रमायना खालामथारो नङा औ नंगौ बेयो आरो बर' हारिनि मोनसे सिनायथि आरो बेयो औंगौ नोंगौ
जोङो आर'नाइ जिखौ ओ आगर फोरखौ मोनसे आगरनिल' एरो ना बायदिसिना आगरनि एरनो हायो नोंथाङा
बायदि औ बेखौ जों बायदिसिना आग गर हेबनो हायो आरो औ
औ नंगौ नोंथां जोंनाथ' गोबां आगर दोङो नङा होमबा नोंथां हाजो आगर बायदिसिना फारौ मेगन आगर ओ हांसो आफा आगर बिदि बि दङ नङा होमबा नों नोंथां औ जोंनि आर'नाइयाथ' जोंना बांसिन ओ हाजो आगरा थायो आरो जिं जिङाव नङा होमबा नोंथां औ हाजो आगरा बांसिनानो थायो। बेनिफ्राय जोंनि गेजेरनि आगरा मोनसे बिबार आगर दङ दुुर दु
औ नंगौ औ नंगौ जों बेखौ बांसिन एरनाय
बा जोंनि आर'नाइया जोंनि बर' हारिनि मोनसे नेरसोनथि नङा होमबा नोंथां बयजोंबो सिनाय हानाय हाजानाय नैबे ओ जोंनि ओ जोंनि भारताव बुुमनाङैनो सिनाय हाजानाय नङा होमबा नोंथां। औ बे जोंनि बर'नि मोनसे नेरसोनथि जोंनि गोदो गोदाय गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो ओ दाबोनाय मोनसे जि आरो बेयो नङा होमबा नोंथां। औ जोंनि बे आर'नाइनि आगरा ओ दानि आथिखालाव एसे आलदा जानो हमदों नाथाय गोदोनि समावथ' मोनसेयानो जायोमोन आरो आगरा नोंथां औ नोंथां।
आखाइजोंनो दायोमोन आरो आरो नाथाय दा समनि आंखालाव बेखौ जोङो मिसि सिङाव दिहुननाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ
ओ जोंनि लांगा दख'नाखौ माबायदि गानो आरो अख्रं दख्रांखौ माबायदि गानो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
आं बेखौथ' बारा मोजाङै मिथिया नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां जोंनि लांगा दख'नाखौथ' जोङो ओ बिखानिफ्राय जेरबाय ओमफ्रायनो जोङो सानिफ्राय गाननानै फानबोनाय जायो आरो जेरै जों फैसालि दिहुननानै जों गाननांगौ जायो आरो नोंथां आरो लोगोसे अख ग्रंखौ जोङो ओरैनो साजों ख्लोब सोनानै जोंङो ओरैनो गाननाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ जोंनि अ जोंनि - हाबा जानायाव गाननाय दख'नाया मा मिथि
नोंथांनि होननायखौ आङो मोजाङै खोनायाखै नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादोंना नोंथाङा औ जोंनि हाबायाव गाननाय दखनाया मा नोंथाङा मिथिगौ नामा?
गोदाननो गानहोनाया बिलाइ हरनायाव दख'ना थावसिखौ गानहोयो आरो बेयो गोजा गाब एबा मैथा गाबनि जायो आरो
औ बेखौ माब्ला गाननाय जायो नोंथाङा मिथि गौ नामा औ।
द' दख'नाखौ बेखौ खैना बिलाइ हरनायाव
औ औ लोगोसे जों जेब्ला हौवा गोद दाननि न'आव हाथासुनि होयो हौवा गोदान न' ओंखाम संजेनो इसे सिङाव
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
नोंथां बिदिब्ला ओ नोंथां जों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। जोंनि समा जानानै फैबाय दा बिदिब्ला जों दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ दे गोजोनथों नोंथां।